हेल'
औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय खालामगासिनो नोंथाङा?
दङ ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां बेलासिनि
आं नोंथांजों माने बै बर'नि मोनसे सोदोबाव फोरमायनाय बा मोनसे सोदोबाव फिन होनाय बेनि बागैसो सावरायनो होननानै खालामदोंमोन।
औ औ औ
दामिथिगमा बेखौ
मिथिनाया बिदि बारा मिथिला नोंथाङा मिथिगौ नामा?
अ मिथिगौ मिथिनाया खावसेखौ जेनेबा बर' राव ओरैबायदि माखासे बे सोदोबफोर दं बा जायफोरजों फंसे बाथ्राखौ मोनसे सोदोबजोंनो माने, गेबेङै फोरमायनो हायो आरो जोङो।
औ औ।
बे सोदोब फोरखौ बाहायनानै बाथ्राखौ माने जोङो गुसुं बा फुसुंनो हायो। माने बांद्राय नांला बंसा गोलाव, सम ओरैनो आद्रि खालामाला आद्रि जानायनिफ्राय माने बारग'नो हायो आरो जोङो।
औ औ औ।
मानि इथिं। बेखौ, माने जों गुसुङैफिन होनो होयो। माने बेखौ नो जोङो, बर'आव मोनसे सोदोबाव फोरमायनाय बा मोनसे सोदोबाव, फिन होनाय बुङो आरो।
औ अव।
आथिखालावथ' बेखौ बांद्राय बाहायनाय नुवाना नोंथां।
आङ, नुवानो दे आजिखालि बाहायनानै इदि बायदि।
ा नोंथाङा बेखौ मिथियामोन नामा जेनेबा जायगा दाबसेयाव थाथेरै थाथेरै माने सिखार। जायगा मोनसेयाव थाबे, थाबाय थानो रोङै मानसिखौ।
ओ, इख'थ मिथियामोन नोंथां, नोंथाङा मिथिगोन नामा?
ओव थरमाने खारलुं होननानै बुङो आरो बिदि मानसिखौ। जायगा दाबसेयाव थाथेरै। मानो दिदोमबाय थानो रोङि मानसि, औ खारलुं। ऐ, बिथा बै न' बां गैयि गि दिं बाय ग्रा। हारिनि मानसि, बेखौ मारै मिथियो नामा नोंथाङा?
ओ म, मिथिया नोंथां।
मोथिदों।
नोंथाङा बुंलाय मा होनो?
अक'रिय न होनना बुङो बिसोरखौ। आ अग'रि।
अ ग' रि अ।
माने नोंथाङा नुथाय, थाल लाफ्लाङाखै जानांगौ जेनेबा जोंनि, बे हाथाय बाजार फ्राव सम सम बिदिनो। बायहेरानिफाय गारि लानानै बिदिनो बायदिसिना, मुलि माबा-माबि फानफैयो दा।
ओ अ, औ -औ।
एदिनो फुजा मेलाफ्राव दखान होनानै जाबथिं बायग्रा। ओ गोजान गोजाननि जोंनि सोनाब साथिंजाय फैयो। बिसोरो माने, बिदिनो गिदिं गिदिं बाय गिदिंनानै थाबाय थागोन आरो बिसिना माने बिदिनो मोनसे। ओ जायगा गैया आरो बिसोरनि पारमानेन्ट जायगा गैया। बिसोरो बिदिनो, अबेबा फुजा, मेला जाबा अबेबा हाथाय- बाजार, बेफोरबायदियाव बिदिनो दखान होबथिंनानै जा। माबां जाबाय ग्रा आरो बिसोरो।
औ अ।
होग' गारि थाखाय एसे जायगायाव थायो। बेयावनो ओरैनो, दसेनि थाखाय न' लुनानै, थालाबायो आरो। बिसोर बिदिखौनो अगुरि होननानै अगरि होनना बुङो आरो। थोक ढोल ताक गम बै नोंथानि, गामिनि बोराय एबा गोरा गाहाइ। बे खौ मा होनो? मिथियो नामा नोंथाङा।
ओङ, इनखौथ' जोङो ओरैनो, माबायाव जोङो। इथेइनो जोंनि फा माबायाव। गावबुरा होना-होनोमोन, दायो बर' मा होनो? बमिथियानो नोंथाङा नोंथाङा मिथिगौ नामा
बर'आवथ' जोंनिया गामब्रा होनो आरो।
हाम्रा।
औ। लेरनायाव अवश्य दामब्रा?
खाम्रा बुङो होमबा हिनदी रावै।
औ।
ओ बेफोरखौ नोंथां नोंथाङा दा सि आ दिखौ मिथियो नामा?
सि आइदि
आ।
सि आइ डि मानेथ' ओरै ओ जेनेबा आं मिथिनाय बायदिबा आरो ओरै आरो जेनेबा माबा मोनसे खोथा बाथ्राफोरखौ माने माने बि बिनो मिथिया लासिनो सि सिरि सिरि नोंखौ नायखोमाबाय थानाय सनमान खोमाग्रा बेखौनो बुङो होमोन नोंथां नाथाय नोंथांनि माबायाव माबायदि बुङो? बुजायना हालाय
माने बे सि आइ दि खौ माहोनो अह बुङोब्ला बिदिनो सं दानैबा सं दानै दानै सुु लाग्र बा सिरि सिरि नायखोमाग्रा बा खबर लाखुमाग्रा माने बेखौ बर'आव संगालि होननानै बुङो आरो।
संगालि।
औ। जों जेनेबा बे सि आइडि याथ' जोंनि इंराजि राव जाहैबाय।
औ इंराजि राव।
गयाव।
औ औ।
बिनो ओ जेनेबा जों खेराइ एबा जायखिजाया गोथार खामानियाव गाननाय गोजा गाबनि दख'ना बेखौ मिथियो नामा?
औ बेखौ जोंनि माबायावथ' जों माबा बुङो ओ दख'ना थावसि होननानै बुङो नंङा ननोङा नोंथां?
नंगौ थारैनो बे दख'ना थावसिखौ खेरायावल' गानोना होना बिदिनो हाथा सुैफोरावबो गानो नोंथां हाथा खुरनायफ्राव हिनजाव गोदाना।
हाथा खुरनियावथ' जों दख'ना थावसि गाननाय नुवा। जेखिजाया जों दख'ना गुफुरसो गाननायनि नाथाय औ गुफुरसो गानो। नाथाय जौ दख'नाखौ मा बुङो मिथिया आं।
जायगा लानानै जायगा आलदा आलदा जायो। होमबा अबेबा जायगायाव माने गोजा गाबदों बे दख'ना थावसिखौबो गानो जायो। हाथासु
औ। ओ जोंनि जोंनि ओ जोंनियाव दख'ना थावसिखो माबायावसो गानो जेब्ला जुलि जायोना। जुलि जायो बै बै सानावसो द दखना थावसिखौ गानो जोंनियाव।
जोंनियावथ'बा गुफुर जोंनियावथ' बे गुफुरखौनो गानो आरो। ओमफ्राय नोंथाङा बेखौ मिथियो नामा जेनेबा ओ माइदि होनानै दानाय आगर गैयै खुन्दुं मिसि बेखौ मिथियो नामा नोंथाङा?
अ बेखौ
अह माथाखौ मिथियो ना?
औ औ औ मिथिगौ मिथिगौ।
औ माथाखौ माने माने आ गर होनानै अ माने माइदि होनानै दानाय आगर गैयै खुन्दुंनि सिखौ जोङो माथा होनो आरो माने बेयाव माइदि होबाय फ्राय खिन्थु आगर थाया आरो बे जियाव
औ औ
ओमफ्राय नोंथां जेनेबा ओरैनो दख'नाफोर दागार दागार बायोना जोंना। आगर गैयै जेनेबा जाब जुब ओरैनो दानाय ओरैनो न'आव थानो गानना गाननो थाखाय दानाय। बे दखनाखौ मा होनो नोंथां मिथियो नामा?
बेखौथ' ओ जोंनि माबा आइमोना बुङो। ओ खोनायो आरो बुंनाय दख'ना मेख्ला होननानै, नाथाय मा होनो बेखौ मोजाङै मिथिया आरो दख'ना मेख्लाखौनो होना नोंथां।
साला माथा जे होनो बर'आव
औ साला माथा।
ओ
औ औ नाथाय जों इदिनो आरो दख'ना मेख्ला होननायसो खोननायोमोन आरो जायखिनि
बे देख्लाया मेख्लायाथ' बे रावनसो गथासो।
औ औ
ओ बेनिफ्राय बै न'मा न'नि ओंखाम संग्रा खथाखौ मा होनो मिथि नामा नोंथाङा?
औ बेखौथ'। इसिं बुङो खोमा नोंथां इसिं नंगौ ना?
ओ
औ
बै नमा ननि गेजेरनि खथाखौ मिथियो नामा नोंथां?
गेजेरनि खथाखौथ' मिथियानो नोंथां बर'आव मा।
अखं होननानै बुङो आरो।
मा होनदों नोंथां?
अखं अखं होनो अखं।
औ अखं।
बे हाबायाव गय रानग्रा हिनजावखौ मा होनो मिथियो नामा नोंथां?
ओ हाबायाव गय रानग्राखौथ' जोंनिया ओरैनो बैराथि होनो। नाथाय बैरा थिखोनो होनना नोंथां?
ओम बैराथियानो।।
औ औ
ओमफ्राय हाबायाव बिबान मोनग्रा हौवाखौ मिथियो नामा?
आ बेखौथ' ए ओरै मिथिया नोंथां नोंथाङा मिथिगोनामा मा मा होनो।
बेखौ बारलाम्फा होनो बारलाम्फाया माने बै बिबान बानलांग्राया।
औ औ
बिबान माननायखौथ' मिथियो नोंथाङा?
औ मिथिगौ।
अ बाथोबाय नामा माब्लाबाफोर?
बेखौथ' बानफेराखै नोंथां।
बे बिबानावथ' ओ सानै मानसिया बानोना।
सानै साथाम साथामबानो नोंथां साथाम।
साथामना।
औ।
जायगा लायै जायगा आलदाबो जानो हागौ नामाथाय ओम। जोंनियावथ' ओरै जेनेबा गेजेराव औवा थाबाय। ओमफ्राय सासेयाव थिंख्लि मोननै मोननै बानाय नामाथाय ना?
औ थिंख्लि मोननै मोननै
थिंख्लियाव मा मा सोयो नोंथाङा मिथियो नामा मा मा लाङो?
ओ थिंख्लियावथ' जोङो आं मिथिनाय मिथिनायखौल' होनसै नोंथां। ओह। खायसे म मोनसे बे मोनसे थिंख्लियाव सिनि बिदिनो मोनसे थिंख्लियाव गाइखेर बेबायदि सोनाय जायो आरो ना ओमफ्राय बबावबा थिंखि मोनसे याव गय फाथै बेबायदिबो सोयो मा नोंथां ओमफ्राय बबेबा मोनसेयाव ओह ज ना ना मासे नामासे लानांगौ आरो ओहो बाहेराव बानायनायखौ। ना ओमफ्राय बिदिनो मैगं। जेनेबा जोंना पानेलाव अनो। पानि लावबा औ औ लाव। बेखौ लानांगौ आरोना ओमफ्राय ओरैनो मा मा होयो आंबो मोजां मिथि
औ। दे होमबा नोंथां बेखिनियावनो दोनथनोसै ने।
औ औ नोंथां दे।